अ नोंथां अ बिदिबालाय जों मानि रायलायनो होगोन
नोंथां जोङो मानोना बर' हारि हिसाबै जों खारै जानानै मोजां मोनो थिग बेबायदिनो जोङो खार रैखौ बबेनिफ्राय माबायदि बानायो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो ओ मा मा ओंख्रिखौ जोङो खारै होनानै जायो बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां
अ अ जागोन जागोन
होमबा नोंथाङा एसे फोरमायग्रोना होनो नामा
अ होमबा आङो फोरमायनि एसे जों जोंनिथिं ओनसोलाव माबायदि जायो ओ जो जो जोंनिथिंथ' गोदो गोदायनिफ्राय दासिमबो जोंनि बर बांसिन जोंनि बर'फ्रा बे खारैखौनो जाबोदों आरो दाबो जायो जोंनि बर'फ्रा खारैखो खारै जानायखो गाराखै आरो जोंनि बे खारैया जोंनि जोबोर गोनांथार जोंनि बर' माहारिनि थाखाय ओ खारैखो जोङो दा मा बायदि दि बानायो होनोमबोला जोंथ' खारैखो बिदिनो जों निथिं बिदिनो थालिर बिफांनि मादा थालिर बिफां बिफांखौ मा होनो बेखौ दाननानै बेखौ फो सान्दुंङाव फोराननानै रान नि उनाव बेखौ सावनानै बेनि गुन्दैखो जोङो ओ सालिनानै आरो बेनिफ्राय से सेबनानै बिनिफ्राय दै सोनानै जों खारैखो दिहुनो जोङो। ओ बिदिनो जों बेसरनि बेसरनि सा बेसर बिफांनि बेस बेसरखौ बुस्रि खांनानै बेसर बिफां बिनि सबाइ बिफांखौ बुस्रिखांनाय सबाय बिफांखौ फोराननाय सावनायबो बेफोरनि फ्रायबो जों खारैखौ बानायो।
औ नंगौ।
खिन्थु बांसिन नै बे थालिर बिफां खौनो माबा खालामो आरो थालिर बिफांखौ जोंनि बयबो न' न'आव थाखायो हाग्रा बं बंग्रा बाबो मम होनो गोबां बिबांनि थालिर बिफां दंखायो बेनि जों थालिर निफ्राय बांसिन बानायो। आरो बर'फोरनि बुंनाय दंदि खारैया ओ खारै होनबोला बे थालिरनि फ्राय मोननाय खारैया गोबाबसिन जासिनोनो मोजां जायो। जानो अ बेनिखायनो बांसिन सिनो जोंनि थालिर बिफांनि फ्रायनो बानायो खारैखौ। आरो जों खारै खौथ' गोबां ओंख्रियाव होना जा जायो जोंनि बर'फ्रा जियानो सङा मानो। बेयाव खारैखौ जोङो बाहाय थारो आरो होखायो जोंनि बर'फोरा बे खारै गैया लासिनो जोंनि बर'फोरनि ओंख्रियानो जाया होननानै बुङो आरो जों। जेरै जे जोंनि बुंनो थाङोबा जोंङो सबायखौ संबोला सबाइखौ जेजों सङा मानो साम'जों नादो जा बेदर सङा माने बेयाव जों खारै हो खायो आरो खारै होनानैसो बेखौ सङो जों जायो बेफोर बायदिनो जोंनियाव अनला खारै बेबायदि सदना बिबारनि खारै मुदु खारै बेनिफ्राय खुमब्रानि खारै बेफोर नो ना गोरान दो ना दो खंनायखौ नोंथाङा नुदों।
औ नंगौ।
गासै खौबो जों खारै होनानै सङो जोङो। जेरै होनब्ला जोङो माबा खौनो खुमब्रा खौनो माबायदि खारै सङो होनब्ला जोङो खुमब्राखौ जोङो दो मा होनो बेखौ दानानै फिसा फिसा फिस खालामनानै जोङो बेखौ औ मा होनो बेखौ जोङो दैयाव दै गुदुङाव रुनाय जायो। रुनानै जिथा ग्लब ग्लब गुवा गोदौ बे समाव जों खारैखौ होयो। बे खारैखौ होनानै आरो जों ओ ना ना गोरानखौ एवना लानानै बे ना गोरानखौ बेनि सायाव गार गारना होनाय जायो। बिदिनो फानलु आरि देनानैबो बे खारि निफ्राय होनाय जायो आरो। आरो बे जानो जोबोर मोजां जायो जोंनि खारै ओंख्रिया। जोबोरैनो मोजां। आरो बिदिनो जों जिखिनि सङा मानोे गासैबो एसे एसेबाबो बिबांबो जों खारैखौ बाहायो जों। अ आरो जोंनि बर'फोरनि गासिबो न'खर नो थांबोला बयनिबो न'खराव खारैखौ नुखागोन नों।
औ।
थाखायो जोंनि बर' फोरनाव।
माने ओ थाव गुबै बायदि आरो ना?
अ थाव थाव बायदिनो जोङो थाव गैयाबाबो जों बेखौ खारै ओंख्रि जानो हायो। जों थाव गैया बाबो जोंनि बर'फोरा थांना थानो हायो आरो जानानै। बे जाथि थावखो गैयाबाबो जों बे खारै ओंख्रि संनानै रुना रुना जानानै जों बर'फ्रा थांना थानो हायो आरो। बे जानायाव जों ओ थावनि बारा गोनांथि गैया आरो जोंनि बर'फोरनि बुंनो थाङोब्ला। दासो एसे थावनि ओंख्रिखो बांसिन संनाय जादो नाथाय ओ गोदोथ' आरो एसे उन समाव जोंनिया बांसि नानो बे खारि खोनो बाहायो जों थाावनि जायगायाव। बिदिनो जा नारजि ओंख्रि संब्लाबो जों खारैखो होनाय नुनो नुनो मोनो। ना गोरानदो संब्लाबो। अ नोंथांआ दा फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननिसिम माबायदि खारैखो बानायो आरो मा मा ओंख ख्रियाव होना जायो फोरमायनो हागोन ना?
खारै होनोब्लाथ' जोंनाव माने जेरै ओ जों थाव बेैखौ ओ बा आलादाफोरा बा गुबुन जों ओ हारिफ्रा माने ओ थाव गुबैखौ गावसोर माने थावखौ बाहायो माने बिस एसे थाव गुबैखौ बेखौ नांथारगौ थिग बेबायदिनो जोंना ओ बर' न'खराव माने बै खारैया अ थाव गुबैबायदि माने एकदम खार-खारैया थाथारगोन आरो ओ न'खरफ्रोमबो गंफ्रोमबो माने न'खरफ्रोमनिबो बे खाम बा इसिं न'आव खारै बथलखौ जेनबा खारै खौ जोङो नुनो मोनो थिग बेबायदि बै खारैखौ जोङो ओ दा थालिर बिफां ओ सिबिं सबाय बायदिसिना बिफांनिफ्राय जों बानायनो हा ला-लानो हायो बानायनानै लायो जोङो।
अ
थिग बेबायदिनो जोङो ओ थालिर बिफां होनोब्ला गुबैयै बांसिन मोजां जायो होननानै बुङो आरो आथिया थालिरखौ। बे ओमफ्राय बे आथिया ओ थालिर बिफांनिख्रुइबो जुदि आरो मादाखौ मोनोब्ला मादाया साबसिन ओ माने गोसासिन जायो होननानै गोबाबसिन जायो होननानै माने बुङो आरो।
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां।
ओ बिफांफोरखौ जोङो मालाबा समाव जों ओरैनोथ' बांसिन दानफाया थोंजोंनो जोङो थालिर बंफांखो जेब्ला बै थालिर बिफांआ फिथाइ थायगोन फिथाइया रागोन अब्ला जों फिथाइखौ दानखांनायनि उनाव माने बै बिफांखौ दामफायनानै माने दा बे खामानि होला नालाय ओ फिथाइ थाइखांनायनि उनाव ओ थिग बेबायदिनो जोङो बेखौ ओ फिथाइखौ दानखांनायनि उनाव हानखांनायनि उनाव जोङो बे बिफांखौ दानफायाबा होननानै सान्दुंआव फिसा फिसा दाननानै सै ओ सान्दुंङाव फोराननानै जोङो बेखौ ओ उनावहाय अर सावनानै होयो सावनानै उनाव हांगारखौ जोङो मोजाङै ओ गुन्दै मिहि खालामनानै बा बिनि गाज्रिफोरखौ जोङो सालिना गारनानै जोङो मोजां बिनि हांगार गुन्दैखौल' लाखिनानै दै एसे सारस्रो सारस्रो खालामनानै जोङो बेखौ ला-लादु बानायनानै बिदिनो दोननानै होयो आरो जोङो जेब्लानो नांगौ जायो अब्ला जोङो बेखौ बेनि बेयाव एसे दै होनानै जोङो बेखौ सरनानै जोङो खारै दिहुननानै लायो बा मालाबा समाव जों खारै बुरजा दिहुननानैबो लाखायो मालाबा समाव जोङो ओ नांगौबा नांगौबानो' दिहुननानै जोङो बाहायो बे थिग बेबायदि बिनो जोङो बै सबाय आरो सिबिंखौबो बेबायदिनो हाना सावनानै हांगारखौ बिदि लादु खालामनानै दोनो आरो दा माखासे समाव नुनो मोनो जोङो माखासे मोजां बिफांबो सावोब्ला बैफोरनि हांगारफोरखौबो माने औवानि औवानि हांगार बेफोरखौबो जोङो बेफोरनिफ्रायबो बानायनानै जानायखौ जोङो माखासे समाव नुनो मोनो आरो समावहा मान थालिर बिफां बा बे सबाय सिबिं मोननो गैयाब्ला बे समावहाय थिग बेबायदिनो जोङो ओंख्रि आरो सबाय नङा जेनेबा खारैजों जानाय ओंख्रि होनोब्ला जोंना ओ गिबियावनो जोङो। सबाय सबायजों जोङो जायो खारैखौ। सबाय ओंख्रि जायोब्ला जोंनो खारैखौ नांथारगोन बेयो माने गोनांथार थिग बेबायदि। बिदिनो जोङो नारजि जाब्लाबो जों नारजियाव जों खारैखौ हो ओंयाव होबाय सबायाइ ओंख्रियाव होनानै जायो बेनि उनाव जोङो अनलायावबो। होनानै जायो। जोङो अनलाखौ गोबां रोखोमनि सङो जोङो गाव गोजा अनलाखौ हारसिंनो सङो। बिनि उनाव जोङो बा सिखा बिबार आरो अनलाजों संनायावबो जों खारै होयो। आ बेनि उनाव जोङो अनला अनलाजों आरो बिदिनो बायदिसिना होनानै समाव जोङो माखासे समाव खाराय होयो बेनि उनाव जोङो आरोबाव जोङो सजना बिलाइखौ जोङो बेयावबो जोङो। खारि होनानै खालामनानै जायो आरो जों ला फा ओंख्रिफोरावबो खारै होनानै जायो समाव लाफा मैखारि जायखौ जोंनि बर'फोरा लाफा मैखारि होनो
अ नंगौ नंगौ नोंथां
खालामनानै जायो बे खारायखौ गोबां मैगंफोरावनो होनानै जायो मालाबा ओ बिनि उनाव जोङो मैथा ओंख्रियावबो होनानै जायो गोबां समाव बिनि उनाव बे जेरै खुमब्रा खुमब्रा बेफोरावबो जोङो। खुमब्रा बोराया जे जे बां गोखै जायो। बे गोखै समाव जुदि बां गोखै जायोब्ला जोङो एसेबार रुइगु माने रुै जाहोनो नागिरोबा गोरा गोरा बांद्राय गोरा जायोब्ला बेखौ एसे रुयहोनो थाखाय जोङो खारै एसे गान फलि होयो आरो बेयाव बे समावनो जायगाफोर बिदिबा जोङो खारिखौ जायो। थि बेबायदि बे कारेन्टनि बाहायनाया गोबां दङ जोङो। आरो जोङो नोंथांगोदो दि इसबाव माने जोंनि आइजोफोरा बै खारैखौ। माने खानायावबो लायोमोन लानायाव बाहायो होननानै। माने मिथि बुजनो मोनो आरो जेरै आथिखालाव जे सेम्पु बा कन्दिसनार। एयार कन्डिसना बायदिसिना लागायो थिग नाथाय बेनि जायगायाव माने आ बै खारैखौनो बाहायोमोन आरो थावफोरखौनो बायदि खारैनो थाखाय।
औ
खर'आव फुनोमोन खारिखौ ओमफ्राय समाव आरो मालाबा खोनानो मोनो जोङो बे मुलि हिसाबैबो एसे माने माबा मोनसे आं मिथिला माबा मोनसे बेराम बा जाय जायोब्ला बेयाव माने एसे लोङो मोनो मे हायखौ लोंना होयो आरो औ बेखौ मा बेमाराव लोंङोमोन आं बेखौ मिन्थिला माखासे समाव
बिदिनो माबाफोर माबाफोर आथि आथिं बौनाय थांब्ला माबा जाबाबो अरबाबो जों खारैखौ लागायनो हायो मानो होनबा दाननाय थांदो सादो बिसफोरा दाननाय थाङो जाहाथे हामा एम्फौ एनला माबा खालामनो हाया बे खारैबो होनो हायो जोङो
नोंगौ नोंगौ।
होमबा नोंथां जोंहा समा जाबाय जोङो होनोमबा दोन्थ'नायसै ना
औ औ दे नोंथां दे।